औ हेलौ औ ओ नोंथाङा अब्ला दायो मा मावगासिनो दं?
आङो दा ओरैनो दङ जिरायनानैहाय।
ओरैनो दङ ना अब्ला दिनैनि गाहाम हामब्लायनायखौ नोंथांसिम जासिनाय थाबाय।
औ औ
ओ अब्ला नोंथाङा जेरैहाय बुंदोंमोन जोङो ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै सावरायनोसै
औ औ
दा ओंख्रिफोरनि सोमोन्दै जोङो सावरायनायनि सिगां जोङो ओ ओं जों बर' नालाय सानैबो दा जोङो आङो उदालगुरिनि आं सोंग्रोनो सानो नोंथाङा अबेनि?
औ बेफोरखौथ' बेयावहाय बिदि द्रिस्टि्कनि मुंखौ लानो होनाया जाया नामा नोंथां
औ औ औ जागोन दे दा आङो ओ जास्ट बुंनो सानदोंमोन जे जोंनि ओनसोलाव जेरैहाय ओ नोंथाङा जेरावखिनि जाया मानो बेयो ओ नोंथांनि खोथा जे खोथायै खोथाया जा आङो आं बुंनो सानो जे जोंनि गामियाव जोंनि गामियाव बा बर' ओनसोलाव जोङो गोबांफोर ओंख्रिफोरखौ जोङो बानायनानै जानाय नुयो बा जोंनि न'खरफोरावनो जोङो बानायनानै जायो दा बेफोर जोङो बर' हिसाबै जोंहा गुबै ओंख्रियानो मुंदांखा ओंख्रियानो जाहैबाय अनला नोंथाङाथ मिथिखाखौ दा बे अनला ओंख्रिखौ जोङो संनायाव बोरैहाय मा मा मावो बा मा बोरैहाय बानायो बेखौ जोङो दसे उनाव सावरायगोन आरो बिनिनि सिगां आं बुंनो सानो सानो जे जोंनि बर' हारिमुआव अनला ओंख्रिनि अनगायैबो गोबांफोर ओंख्रि दङ जेरैहाय जोङो नारजि आ ओ रो नारजिजोंनो जोङो अमा बेदरफोरखौ जोङो संनानै जायो आरो बेजों लोगोसे जोङो अनला आरो नार्जिनि अनगायैबो जोङो नुनो मोनो मैखारिफोरखौ बर'फोरनि गेजेराव बांसिन नुनो मोनो जानायफोरखौ आरो मैथा ओंख्रि मैथा ओंख्रि ओरैबायसा मुंदांखा बे मैथा ओंख्रिया जोङो जोबोद जानायफोर खौ जों नुनो मोनो दा आङो आ आंनि सानदांथियाव आङो नोंथांनिसिम बेखौनो ओ सोंनो सानो जे नोंथाङा ओ बा नोंसोरनि ओनसोलाव नोंसोरनि ओनसोलाव जानाय लोंनायनि बिथिङाव नोंथांमोना बांसिनानो ओ हाग्रा बंग्रानि ओंख्रिफोरखौ जों बुथुमनानै जायो ना न'आवनो गायनानै जायो बा बेफार फालांगिफोरनिफ्राय नोंथाङा बायनानै बांसिन जायो बे मोनथामनि बिथोराव नोंथाङा मबे मोनसेखौ साबसिन मोनो?
औ जोङो जोंनाथ' बिदिनो बेफार फालांगिफोरनिफ्राय लाबोनानै हाय जानाय जायो आरोना नोंथां औ बिदिनो जोंना आबाद मावनाया दङ गोबां जेनेबा जोंना मावा आरो थेवब्लाबो बिदिनो जोङो
फालांगिफोरनिफ्राय बा बेफार बाय बेफोरनिफ्राय जोङो बायनानै लाबोनानैहाय संनानै जानाय जायो आरोना
औ औ
औउ बिदिनो ओ जेनेबा जोंना बर' फोराथ' बर' माने गासै जिउआरियानो थांनानै थानो थाखाय जोङो जानायखौ जानाय आदार नांखा थारगौ नङा होमबा जिउखौ फोथांना लाखिनो थाखाय औ उखैनाय गांनायखौ थानो थाखाय आरोना
औ औ
जेरै आदार अब्ला ओ गावनि गोमानाय गोहोखौ मोनफिननो हायो आरो आरो बेमार आजारनिफ्रायबो रैखा मोनो होननानै जोङो मोनथियो
औ खोनादोंना नोंथाङा औ बिदिनो जायगा आरो बारहावा जानानै ओ बे जानाय हुदाया गुबुन गुबुन जायो आरो
औ औ
औ बिदिनो जोंना आसामावहाय गोबां माइ दिहुननानै बा आबाद मावनानै मोननाय बि खौहाय जोङो मोनथिना मोनो नङा होमबा नोंथां
औ औ
औ बिनिखायनो जोंनि आसामनि मान मानसिफोरा बा बांसिन मा होनो बे ओंखामजों ओंखामखौनो जानानै बांसिन मोजां मोनो आरो
औ-औ
बे ओंखामजों आरो जोंनि बर'फोरा बांसिनानो ना बेदरखौहाय जानाय जानाय जायो आरोना नोंथां
औ-औ
औ
दा ओ नोंथांनि ओ नोंथांनि बुंनाय बादिहै आं खोनानो मोनबाय आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथांनि बिबुंथि लाखिनायनिसिम ओ दा बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बर' गामियाव बा जोंनि आयदाया दायो जोङो माखौ रायलायदोंमोन ओंख्रिनि सोमोन्दै ओंख्रिनि सोमोन्दै जोङो रायलायदोंमोन आरो बे ओंख्रियावनो जोङो ओ नुनो मोनो गोबां फारागथि गोबां ओम दिफारेन्सेस जोङो नायबिजिरनानै नायोब्ला जोङो गोबां नुनो मोनो जोङो थारैनो जानो हागौ जोङो सानैबो ओ गामि ओनसोलाव थाग्रा मानसि नाथाय जोङो नाय बिजिरना नायोब्ला गुबैयै जोङो नुनो मोनो टाउन सोहोरनि ओंख्रि आरो गामिनि ओंख्रि गोरोबलायनो नागिरा गोबां बिथिङाव
औ-औ नंगौ
दा जोङो ओ जेसांखि जोङो ओंख्रि जाया मानो बा जेसांखि जोङो आदार जाया मानो टाउन सोहोरनि ओंख्रि फोराव जोङो बांसिन नुनो मोनगोन जे थाव मस्ला मस्लि होफबनाय बेफोरखौ जों बांसिन नुनो मोनो दा जेब्ला जों गामि ओनसोल ओनसोलाव जोङो ओ मैगं थाइगंफोरखौ ओंख्रि महरै बनायना जायो अब्ला जोङो नुनो मोनो जे गुबै बा थावखौथ' जोंनि गामियावबो बा गुबुन गुबुन गामियावबो जिखुनु गामियावनो जों थावफोरखौथ' बाहायनानै लाखा खायो नाथाय मस्ला मस्लि होनायफोरखौ जोङो एसे खम नुनो मोनो नामा
औ नंगौ नोंथां
जेब्ला जोङो मैथा खारिफोरखौ जायो आरो बिदिनो ओ अनला ओंख्रिफोरखौ जायो जोङो गुबैयै नुनो मोनो अनला ओंख्रियाव जोङो गावनो न'निफ्रायनो देनानै थबसेयाव देनानै बा ग्राइडार मेसिन प्र'दिन एनान गुन्दै खामनानै बे अन गुन्दैखौ जाय जोङो अनला ओंख्रियाव जायखौ होयो बे मोनसे मिथिंगायारि बा नेचारेल उए होननानै बा थिंगायारि लामा हिसाबै ओ जोङो ओंख्रिखौ संनाय जायो नेचारेल उएआव दा जोङो आरो गुबुन फारसेथिं जोङो मैथा ओंख्रिखौ जेब्ला सङो ओ जानो हागौ टाउन सोहोरनि मानसिफोरा बै थालिर फस्लानि ओंख्रि ओ थालिर फस्लानि बे मै ओ मैखारिफोरा बा खारैफोरा बेफोरखौ बिसोरो टाउन सोहोराव मोननो थाङा। बेखायनो बिसोरो जेब्ला मैथा संजायो बिसोरो ओ मस्ला मस्लि होनानै आरो बै गुबै थालिर फस्लानिफ्राय बानायनाय बे खारैखौ मोना मोनि सायाव बिसोरो मा खा खालामो सौदा खारैफोरखौ बाहायनानै जायो दा सौदा खौ मानिफ्राय बनायदों बेखौथ' उ उआं बुंनो थांला मानोना आंबो मिथिया। नाथाय जेब्ला जों गामि ओनसोलाव जोङो ओ थायो आरो बेफोरखौ बनायना जायो ओ जों गोबां ओ मिथिंगायारि बा मोजां बुस्थुफोरखौ जोङो मोननो हायो दा ओ नोंथाङा सानदों नामा जोंनि देहाया जेब्ला जोङो ओम ओंख्रिफोराव बाहायना जानाय बे ओ मस्ला मस्लि जिरा मस्ला जेरैहाय मिट मस्ला आरो गोबां रोखोमनि मस्ला फोर दङ' बेफोरखौ जों जाबाय थाब्ला जोंनि देहाया थिग थागोन ओ नामा? दा-दा गुबै
औ
ओंथियानो जाहैबाय जोंहा देहाया मालाबाबो थिग थानाय नङा बेफो बे ओंख्रि बेफोर मस्ला मस्लि होनाय ओंख्रिफोरखौ जाबाय थायोब्ला दा गामि ओनसोलाव गोबां ओम ओ बिदिनो बे आलु बि बेफोर बाजारफोराव बा फाननाय ओ ओंख्रि बा मैगंफोरनि अनगायैबो जों बांसिन नुनो मोनो। जोंनि ओ गामि ओनसोलफोराव गामि ओनसोलफोराव जेसांनो जोङो ओ मैगंफोरखौ हाग्रा बंग्रानिफ्राय बुथुमनानै जायो बेफोरो ओरैबायसा नेसुरेल ओ आरो मिथिंगायारि। आरो जोबोद मोजां जोंनि देहानि थाखै। दा आङो नोंथांनिसिम बेखौनो सोंनो सानो नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ ओंख्रि महरै बाहायना जानाय मा मा मैगं हाग्रानिफ्राय नोंथाङा बुथुमो बिनि सायाव बिबुंथि लाखिदो।
औ बिदिनो बुथुमनाय मैगंनि सायावहाय
औ औ
बिदिनो बुथुमनाय होनोब्ला जोंनि थिंहा ओ बिदिनो ओ जारि बिलाइ थायो बे नोंसोरनिथिंजाय मा बुङो मोन्थिला आरो आङो।
औ औ
जारि बिलाइ बिदिनो खिफि बेन्दों आरो मानामुनि ओ बिदिनो सरलेन बिलाइ होननाबो बु होननाबो बुङो बेखौ जोंनिथिंजायहाय सरलिन बिलाइ बेफोरबायदिखौ जोङो बुथुमनानैहाय खारै ओंख्रि संना जानाय जायो आरो। नाफोरजोंहाय औ बेखौ नाफोरजों खारै संना जानाय जायो।
अ'
नों औ बिदिनो नोंथाङा ओंख्रिखो बे सबायजों बे ओ नोंसोरनिथिंजायहाय माबोरैहाय जानाय जायो नोंथाङाबो फोरमायना होदो एसे आंथ' एसेबां मोनथिया बे खाबथिंनानै जानाय ओंख्रिफोरखौहाय
बे सबाय ओंख्रिखौनो
औ बिदिनो हाग्राफोरनि ओ मैगंफोरखौहाय होनदों
औ औ औ आङो उम बुंफोरना होनो गोसो जायो नोंथांनि बुंनाय बादियैनो ओ जोंनि गामियावबो एखे जेरैहाय नोंथाङा बुंलांबाय माना मुनिफोरखौ बुथुमना जायो आरो बिदिनो जारि बिलाइ आरोखि फि बेन्दोंफोरखौ जोङो बुथुमनानै जायो बेफोर थारैनो नंगौ आरो बेयो ओरै बेसा मिथिंगायारि आरो मुलि होजायै बा मुलिफोरनिफ्राय गोबां गोजानाव थानाय बिसोरो हाग्रा बंग्रानि मोनसे मोजां मिथिंगायारि जायखौ जानानै जोङो साइस्थ'बो मोजां जानायनि लामायाव फैनो हाथावथाव दा नोंथांनि सोंनाय बादियै आङो बुंबावनो सानो बे जारि बिलाइ आरो खिफि बेन्दोंनि अनगायैबो जों नुनो मोनो जोंनियाव थास' आथिं हाग्रानि थास' थास' खिलि आरो बिनि बेजोंनो लोगोसे ओ सोरबा सोरबा दाउ फेन्दा होनो बा सोरबा सोरबा दावलिमबा होनो बेखौ दै जिं जिं जेब्ला रज'यो आरो बेजों लो-लोगोसे एलआइसिफोरखौ जों नुनो मोनो लोगोसे दिंखिया दिंखिया बेफोर ओ हाग्रानि मैगंफोरखौ जोङो बुथुमनानै जायो जेब्ला जोङो ओ ओ बाजाराव फाननाय दाम गोसा आरो उम मुलि होजानाय बे मैगंफोरखौ जोङो जानो बायो अब्ला ओ जोङो बे हाग्रानिखौ जोङो जानानै जोङो गोजोननाय मोनो दा आङो बुंनो सानो जे आंङो आंहाबो ओ आंबो सासे बर' हारिनि ओ‌ फिसा जानानै आङो मिथियो गोबां बाजारफोराव उम फाननाय मैगंफोरा जानो हागौ मुलि होजानाय मानो होनोब्ला ओ जों गावनो मिथियो बे मैगंफोरा बारा गोबाव सोलिया जानो हागौ नोङो नोंथाङा दिनै बे मैगंखौ बा लाइ मैगंखौनो बायना लाबोबाय साननानै ला दिनैलाय मैगंखौ बायना लाबबाय दिनै जायाबा बा गाबोन जायाबा सबनिहानो बे सेवना थागोन आरो ओरै बायसा मा जायो दिनै जायाबा गाबोननो सेवना थागोन बे बायसा मानो मानोथो बिदि जादों जोङो नायबिजिरनानै नायोब्ला बेफोर थारैनो मुलि होजानाय जोंनि न'आव गायजानाय लाइफोरा जा ओ गोबोरखि हासारजों बनाय बा गायजानाय बा फोथांनानै मोजाङै आल लाजानाय मोनफ्रोमबो मैगंफोरा जेब्ला जोङो उम न'आव खानानै दोनो बे जानो हागौ सानथाम सानब्रै सानबा गाहाम थागोन। बियो मोजाङै रानलांगोनसो नाथाय जेब्ला जोङो बाजारनिफ्राय ओ ओंख्रिफोर बायनानै लाबोयो बा मैगं-थाइगं बायनानै लाबोयो बे बारा गोबावखौनो जोरा दा थिग बेबायसानो जोङो बेफोर मैगंफोरखौ जुदि जोङो जाबोबाय थायोब्ला थारैनो जोंनि देहाया खहा जागोन। दा बेफोरखौ गारनानै जों जोंनिनो न'खरफोराव लाइ ला फा मैगंफोरखौ आलुफोरखौ गायनानै जानाया साबसिन बेखौ आं बुंनो सानो दा।
औ आं बुंनो सानोदि दाथ' जोंना समा जाबाय नोंथां।
सावरायनाया
औ औ।
दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
अ दोनथ'जागोन दे